हेल नथां हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों न आंनिखौ? नेलौ! हेल' नोंथां! आंनिखौ खोनादों ना? हेल' नोंथां! औ खोनादोंना?
हेल' नोंथां! खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ।
औ। बिदिब्ला नोंथांजों आङो ओ बैसागु आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नों थां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ गोदो माबोरै फालिनाय जायोमोन आरो आथि खाल समाव माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
गोदोनि दिनाव बैसागुखौ
औ।
खोनानो मोनो दानसे दानसे गाहाम फालियोमोन होननानै। नाथाय दानि दिनावथ' सान स्नि एबा सप्तासेल' फालिनाय जायो। गोदोनि दिनाव बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो जयैनो रंजालायोमोन। गावजों गाव अनज्लायनानै थायोमोन। बैसागु बोथोरफ्राव ज' ज' रंलाय रंजालायनानै गामि गामि मोसानानै न'खर न'खर मोसानानै बर' हारि उम बर'नि बर'फोरा गावसोरनि बैसागुखौ बिदिनो फालियोमोन आरो दानि दानि जुगावथ' बिदिनो जाला। दा दा गोदान दा दाबायदि बैसागु बोथोरावथ' दाथ' सानसेनिल'सो फालियो नालाय दााबायदियाव गोदोनि बायदि खाम सिफुं दामनानै बेफोरबायदि मोसानायखौ नुबांनो नागिरला दानि जुगाव बिदिनो जेरै केसेटजों मोसानाय जेरै बक्सफोर बायदिफोरजोंसो मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ।
नोंथाङा फोरमायबावगोन नामा।
गोदोनि आरो दानि जुगाव बेनोल'सै आरो बेनि अनगा बेलेग सोंहरबावगोन‌।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो जेरै दोरोङारि दामग्रा आगजु लानानै रंजानाय जायोमोन। बिब्दिखौ नुनो थाङोन ना थांला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ औ गोदोनि बायदिथ' दााबायदियाव बेफोरबायदि दामजुफोरखौ दामनायफोरखौबो एसबां नुबाङा। जेरै गोदोनि बायसा दामनो एबा गोदोनि बायदि गोसो होसार गोसो होनायखौ एसेां नुनो मोना दामनाय देनायफोराव दानि जुगाव गोदोनि फैसा जेरै खाम जथा सिफुं बेफोरबायदिखौ। दामनाय एबा दामनाय एबा सिफुं सुनायफोरखौ गारलांनो हमसै दानि जुगाव बेफोरबायदिनो गोदान गोदान दोरोङारि जेरै मबाइेल मबाइल जों मबाइल आरो बक्सफोरावसो दामनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो गोदोनि दिनाव आखाइजोंनो दाननानै जेरै खाम जथाफोरखौ जेरैबायदि दामनानै बैसागुखौ रंजायोमोन दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ नुनो थांला आरो
औ
बेखिनियानो आरो नोंथां।
औ
जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बिब्दिनो बैसागु फोरबोखौ जोङो नोंथाङा जेरै फोरमायदों। बिब्दिनो फालिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलनिखौबो एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो आं बिदिबा
औ नोंथाङा औ फोरमायजागोन।
औ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों गोदो जेरै बैसागुखौ गोबोर जोबोर रंजा बाजायै बा गाजा गोमजायै रंजानाय जायोमोन बिब्दि दानि समाव नुनाया एसे सम खम जाबाय आरो मानो बुङोब्ला दानि समाव बयबो गावबाागावनि खामानियावसो बांसिन मुखुब थासै आरो बिब्दि रंजानायफोराव एसें खारनायफोरखौबो लाइमोनफोरखौबो खम नुयो आरो गोदो जेरै बैसागुखौ जोङो से दान फालिनाय नुयोमोन बिब्दिखौ जोङो दानि समाव नु नुनो थांला आरो जोङो बैसागुखौ बांसिन ओनसोल गामि ओनसोलफोराव जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो। बिदिनो गोदो जेरै बैसागुखौ मोसौनि बैसा। बैसागु मानसिनि बैसागु बिब्दि मुं होननानै फालियोमोन बिब्दिनो जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो जेरैबायदि गिबि सानखौ जोङो मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि सानसे सिगांनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबायदि हालदै लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखानाय जायो आरो बेनि उनाव जे अब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायनानै जोङो मोसौनो मोदोमाव बेफोरखौ सारनो थाखाय बुथुमनानै दोनफैखानाय जा लाव फान्थाव बेखौ जोङो हानानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो औ मोसौनियाव फोथा फनो थाखायबो जोङो जा सारायनि बा थौनि हांगार बेखौ जोङो लइ बिलाइयाव हखननानै लानाय जायो आरो आरो बेवहाय जोङो थाव गुबैफोरखौ फोननानै गलायनानै मोसौनि मोदोमाव आरो न'खराव थानाय जिब जुनार जेरैबायदि बोरमा, अमा बायदि दिनावबो जोङो फनायखौ नुदों आरो जोंहा बे मोसौनि मोदोमाव जा फोथा फोननाय बेनिबो जाहोन दङ गोदो जोंहा जोबोर हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव गोबां लखरा मोसाफोर दङमोनो बेनि थाखायनो बिसोरजों मोसौफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोरनि मोदोमाव बे फोथाखौ फोननाय जायोमोन आरो जाय हुदाफोरा गोदो दंमोन बेफोरो दासिमबो सोलिनायखौबो नुयो आरो दानि समाव एसे खम नुयो आरो मानो बुङोब्ला बांसिन सुबुंफोरानो मोसौ फोरफोरखौ फिसिनाया एसे खम जाबाय आरो बांसिन मोसौ हालफोरजों आबाद फोथारफोराव हालेवनायाबो खम जाबाय नालाय बेनिखायनो जोङो मोसौ ज फिसिनायखौ एसे खम नुयो आरो नाथाय मोसौ गाय फोरखौल' फिसिनायखौ नुयो आरो बेनि उनाव जोङो बिसोरखौ फोथा फनखांनानै फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दैखरनि दैजों नङाब्ला दैमाफोरनि दैजों थुखैनाय जायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बिसोरखौ दुब्लि फोथाराव हैगोन अब्ला जोङो हाखानानै लानाय जा लाव फान्थाव बेफोरखौ सारनानै होनानै बा बुनानै जोंनि जा खुगा मेथाइ दं ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिब्दिखौ जोङो खन्नानै बरायनानै बिसोरखौ फोथाराव दोनहैनाय जायो आरो आरो बै सानखालि जोङो बिसोरखौ खानानै दोननाय जाया उदाङै हेगारनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बै सानखालि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गोखा गोखै सेजौ दाइन नङाब्लाबो जा नैजि, थामजि मोनो बेखौ बुथुमनानै जानायखौ नुयो आरो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला थालिर फस्ला, फुंखा मानि मुनि गिदिर उन्दै आरो थाइजौ खान थाल बायदिखौ होनाय नुयो आरो बेखौ जानायाबो जाहोन दङ गोदो गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दंमोन आरो बेफोरखौ जायोब्ला बेमार आजार फोरा जानो हाया होननाय आरो बेनि उनाव जोङो औ जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव फागा गोदान बावो बिसोरनो आरो बिसोरनि मोदोम आरो गं आसुगिरिफोराव जोङो थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो। बेनि उनाव
बेबायदिनो मोसौनि साना थांखांनायनि उनाव जोङो नैथि सान जा मान सिनि बैसागु बै सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न'खरनि जा बिगोमा गिदिर बिमा बिफा बा आदा बाजै आबौ आबैमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो मान बो होयो आरो बेन बे सानखालि जोङो न'खरनिल' नङा। गामिनि गिदिर गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो बेबाय बिदिनो बै साना थांखांनायनि उनाव जोङो थामथि साननिफ्राय मोसानो ओंखारनायखौ नु दों आरो बिदिनो। ओ बोराय बुरैफोरा आलादा हानजा सेंग्रा सिख्लाया आलादा हान्जा आरो बोराय बुरैफोरा आला ओ गथ'फोरा आलादा हानजा जानानै ओंखारनायखौ नुयो आरो। बिब्दिनो जोङो गाननायखौ बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरखौ बिदन दख'ना गोमो आरो आर'नाइ फालि गोजजा ब्लाउस आरो हौवाफोरखौबो जोङो गामसा गोथां बा आर'नाइ फालि बिब्दि लानानै ओंखारबोनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो जोङो मोसानो थाङो। ब्ला न'खरनि बिगोमाया जेरै जा हरो माइरं बा फैसा। आरो जोङो ओ खायसे न'खरफोराव गोदो जेरै जौ बिदैफोर होयोमोन। बिब्दिखौ जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो। बेबायदिनो जोङो गामियावल' मोसानायनि अनगायैबो गुबुन गामिफोरावबो रंजानो थाङो। बिब्दिनो ओ जेब्ला जोबथि सान स्निथि सान फैयो। अब्ला जोङो गासैबो गामिनि ज' जानानै ओ गामिनि गोजोननि थाखाय आव ओ आहुथि सावनानै जोङो आर'ज गाबनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ खायसे हाबाफारिफोरबो लानाय जायो जेरैबायदि जोङो खन्थाइ आवरायनाय, ओ गेलेनाय बादायलायनाय, मोसानाय बा बाथ्रा दानथेलायनाय बायदिफोरखौ होनाय जायो आरो। जाहाथे गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइ नि फारसे‌ ओ आरोबाव गोसो जनाय बायदि बेबायदिनो बे फोरो जोबखांनायनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो। अब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो बेवहाय गासैबो रंजानानै बेबायदिनो जोङो बैसागु सानखौ बिदाय होनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ गोजोननाय थाबाय।